खुलुमबाय ओ गिबि गिबियावनो ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लायनाय जासि हरग्रोबाय ओ नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि ओ जोबथा आसार बान रा आसार एबा जायखौ जोङो कास बुङो। बिनि सायाव जों सा आङो सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामहरनाय जाबाय।
औ जागोन दे।
ओ बान्द्रा आसार होननानै बुङोब्लाथ जों जेब्ला जोंनि नखराव ओ सोरबाफोर गोमायो एबा रुंसारि जायो बिसोरनि मुङाव। जोङो ओ बोथिसे जाहोनाय जायो एबा बिसोरनि गोजोन गोजोननि थाखाय बा सोरगोआव मोजाङै जायगा मोननायनि थाखाय जोङो बिसोर नि माखासे ओ आसार खान्थिनि गेजेरजों ओ बिसोरखौ बिदाय हरनाय जायो। दा गोबांनिया थ गोबां नियम बा गोबां खान्थिफोर दङ जेरै गुबुनफोरनिया बिदिनो आ सोरबा थैयोब्ला खानाय फोरखौ सिननाय बा बिदि नुयो खिथु जो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावथ बिबादि ओ नुनो मोननाय जाया दा जोंनि नखराव सोरबाफोर जुदि बिदिनो रुंसारि जायो ब्ला जोङो बै आ हौवाब्ला आ सानबा एबा हिनजावसाबा सानस्नि बिदि खुगा बासिनायखौ जोङो नुयो बा बासि नाय जायो बिदिनो दा बिनि उनाव सोरबाबा जेनेबा सोरबाफोरनि नखराव जुदि सुबिदा बादियै जोंहा बिदि थि सान बिदि खाना होनाय गैया जे बान आसारखौ बे खालि खुंथारनांगौ होननानै जोङो नखरनि सुबिदा बादियै ओ जोङो बे बान्द्रा आसारखौहाय ओ माने फालिनाय जायो एबा खुंफुंनाय जायो। नंगौ ना? दा औ जोंनिया बे बान्द्रा आ-आसार खुंगोननि ओ सिगांखालि खालि जोंनिया उम मोनाबिलि समाव बा ओ हरनि समाव जोङो गियाथि जनाय जायो नंगौना दा
औ जोंनिथिंथ बिदि गैया। औ। खायसे खायसे जायगायाव दं आरो।
औ जोंनिया गियाथि जयो गियाथि जनाय माने ओ बे सानखालि माने बे हुवाफोरा बा आयजोफोरा माने बिनो ओ बावनाय थेनाय बे गोथैनि बे जे थैनानै थांनाय बा रुंसारि जालांनाय बै माबाफोरनो बिसोरनो जेनेबा मा होनगोन बे मोजां मोजां मोननाय माखासे जामुंफोर बा अ अ खामानि बेफोरनि अ आइजें आइलाफोरखौ गासैखौबो बानायजोबनाय जायो आरो हिनजावबा जेनेबा बै ओ। मा होनगोन बेखौ बे जेखाय खबाय फिसा फिसा बिदिनो औ । इसानसालि औ बेफोरखौ बानायजोबो आरोना। सेंग्रा बे हौवाफोरा । आरो हिनजावफोरा बे रान्दि हिन्जाव जानांगोन आरो हौवा थैजानाय बिदि हिनजावासो बै गोथैनि ओंखाम ओ फिथा फिथा लारु बायदिसिना बियो मा मा जायो बेफोरखौ बानायो आरो । बेनि उनाव बिथिं बै बिनो बे गोथैया मोजां मोननाय जानो मोजां मोननाय माखासे जामुंफोर एबा बे बा ओंख्रिफोर बिदिनो ओंखाम बिदि सङो आरोना । बानायो आरो बिदिनो जुदि बै थैनाय थैखालि बा गोथै फबखालि बा सावखालि जि जि माखासे जि फोरखौ हरफाजोबनां ब्ला जों बै सानखालिबो बावउनानै माबानाय जायो आरो दा औ बिनि उनाव नोंसोरनिथिंबो बेबादि जायो नामा? बे गियाथि जनाय बिदि जायोना जाया आं मोनथिनो लुबैयो आरो।
अ जोंनिथिंथ बेबायदि गियाथि जनाय माने गैया आरो आं माने बिजाबफ्रावसो फरायनो मोन्दों आरो बिदि गियाथि नि बागै माने जोंनि एरियायाव बिदि गियाथि जनाय गैया आरो ना। माने खोनादों गुबुननिफ्राय खोनायो गुबुन जायगायाव जायो बिदिनो गुबुनना एसे आलादा आलादा रोखोमनि नालाय ना गासिबनाबो समान नङा नेमखान्थिफ्रा जोंनाबो बिदिनो सप्तासेनि उनाव बिदिनो दाहा गारनाय होनो जायखौ ना? बेखौ मावो आरोना बेयावहाय मानि बिनि जानो लु माने बियो मा माखौ जानो मोजां मोनो ना जौ बेदर ना गासिखौबो माने संनानै माने बे औ बावउनाय जायो आरो ना गानग्रा जोमग्रा बिनि उनाव बय बो नखर'निया बयबो बि माने बावहरनानै बे खौ माने खादायाव लानानै बहाबा जायगा थिं ना जेरै खोलाथिं बा बेनि गस सावनाय बा फबनाय जायगायाव बेखौ गारहैनाय जों नुनो मोनो आरो जोंनि साइदावहाय ओ बेनि उनाव आरो खायसेया बै दिनखालिनो ना? फोजोबो आरोना बे । आसारखहाय। खायसे आरो मानि बोथोर बा समखौ लानानैबा थाखा फैसा दङबा ना। खायसे खायसे गिदिर खुङो आरो जाय औ माने माबा होनो नामा गोरान ना गिसि बेफोरबायदि होननानै बुङोना उम गोराना बे ओरैनो खाजिफोर बा माबा मोनसे एसे बुस्थुफोर औ जाहोनाय ना बेफोर खामो आरोना इस बारा माने खरसा गैयि बा हायाबा माने बे दाहा गारखालिनो फोजोबनायनि फोरखौ माने गोरान ना
ओम
गोरान माबा सारादु बेफोरबायदि होनो आरो ना गिसिया बे जाबाय माने एसे जानाय लोंनाय ना बेदर बेफोरखौ होयो आरोना एसे गाजा गोमजा माने एसे बुरजायै जाहोयो आरो बेखौ जों साइदआव नुयो आरो बेबायदि गियाथि ज'नायखौ जों नुवा आरो अब्लाबो बे ओइदिनखालि माने जोंनियाबो खामो आरो इदिनो माने बाउनाय ना जा जा जानो मोजां मोनो बेफोरखौ बावउनाय हु हुदायालाय दं आरो। अब्लाबो बेबायदि माने जा गियाथिनि खान्थि बेफोरखौ मावनाय नुवा आरो ना। ओरैनोथ बे खास सावना जोङो नारजि अरगारनाय ना नारजिखौथ जों बे खासाव बाहायथारो आरो ना।
औ ओ औ जोंनिया औ जोंनिया औ औ औ औ जोंनिथिं बिथिं बै गियाथि ज'खालिनो जोङो जेब्ला बेखौ गा ओ बेखौ बावहैगोन गोथैनो बावनानै फैगोन बाउनानै ओ होनानै फैनानै जोंनिया बै नारजिखौ अरगारखा खायो आरोना बेखालिनो अरगारो ओम ओमफ्राय बेयाव माने अर माबायो मा होनगोन अर सुनाय जायो आरो बेयाव न'नि बाहाय सिग सिगाङावनो जाय जाय थांफादोमोन बेयाव अर सुनानै बे अन्थाइखौ दांनांगौ आरो ना गुदुं अन्थाइखो माने दांना-दांनांगौ आरो जोंनिया बेबादिबो औ खोनादोंना? बै अन्थाइ गुदुं अन्थाइखौ माने दांनांगौ आरो ना जोंनिया बेखालिनो नारजिखौबो जायो आरो नारजि अरगार खायो आरो जोंनिया बेखालिनो। ओम ओमफ्राय जेनेबा नखरावबो बे सान
उम जोंनाबो खालामोब्लाबो जानो
ओ बे का-कास खालि बा बान्द्रा आसार खालि रायजो राजाफोरखौ जाहोखालिनो नखरावबो संनानै जायो लोगोसे बाय बाहागिफोरनोबो गामिनि फोरनोबो बिदिनो राननानै होनाय जायो आरो अ फ्राय बेखालिनो जोंनिया बिदिनो आरज लायो। नखराव आरज बे गोथैनि मुंङाव जेनेबा आरज ला बिनि उनाव ओ आरजआ जोबखांनायनि उनावनो जोंनिया बे दान सारनाय माबाया जायो आरो।
औ बे खान्थियालाय दं आरो जोंनियावबो ओम
खान्थिखौ जाय माबाद लानाय जायो आरो बेयाव माइरं आरो फैसार फैसा खुस्रा बिदिनो आरो खाव ओ मा होनगोन बेखौ खावरि।
औ
यै ओ माबायो आरो जोबथारनायाव ओ दानखो सारो आरो जोंनिया।
औ औ
उम आरो बे दानखौ नखरनि जानाया माने खनखांनो मोना आरो नखरनि बुन ओ बाहेरा मानसि फोरा ओ खननांगौ आरो।
ओरैनोथ जोंना बे दान्स सारनाय हाबाफारिखौ खौ माने फिसालाफोरा बांसिन मावनायखौ नुनो मोन नो मोनो आरो ना।
औ फिसारला बाद माबा मा होनगोन खायसे बिनानाव फोराबो सारो नामा?
अ जोंनिया फिसाला थायोबा फिसालायानो सारथारो आरो गुबुना आस सारा आरो ना। ओरैनो जोंना बिदि माने फिसालाया माने बे इदिनखालि ना? खर'खौ माने लान्था सिनो आरोना सो मानि बिमा थैजायोबा फिफा थैस
जोंयो नोंसोरनि बे ओनसोलथिं औ ओनसोलथिं बिदि खालामो आरो औ
लोगोसे बे गथ'फ फोरखौ ओंखाम जाहोनानै बिनि ओंखाम खालायफोरखौ मानि जिजों मानि माबानानै हुथ्रोदनानै बा ओंखाम खालायफोरखौ खादायाव लानानै गारहैयो आरो बिदि नेमखान्थिबो दं आरो बिनि उनावसो मानि दान सारनाय हाबाया जास जोब्बाय आरोना जाखां लोंखां ओरैनो बे सारादु बा ना बान्द्रा आसारखौ माने एसे सानावनो स्रां स्रिं खालामो आरोना बे बेबायदि फट जाफाला आ बेबायदि जानाय लोंनायखौ जोंनि साइडआव खालामनायखौ नुवा आरो जोंनिया
अ एसे माने एसे जुदा जा रोखोमै जायो आरो योना
औ आलादा आलादा थायो बिदिनो बयनाबो एखे जाया आरोना
जोंनिया औ जोंनिया बै गियाथि ज खालि मा जायो बै जे ओ माबानि सोमोन्दैबो बिदिनो सल खोन्थायो आरो बे जाय थैदों जाय रुंसारि जादों बिनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दैबो बिदिनो राय राय ज्लायो ह थौजासे जों थानाय जायोना माने फुरा फुं जानायाव लासेम अखानायै हरनिफ्राय बे ओ अखानायै फुं जानायाव लासिम जोंनिया थानाय जायोना बिदिनो बे गोथैनि थाखाय बावनो जा जा जगार खालामनाय जायो दा बेयाव माखासे ओ माने बिनि मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बिदिनो रायखांनाय जायो एबा बुंनानै माने बुंनाय जायो आरो बे खालि
होम
ओम दा माने नोंस आं दाथ खोनानायावथ एसे आलादा खोनाबाय नोंसोरनिथिं थेवबो ओब मोजाङैनो बिदिनो खुंफुंलाङो आरो जोंनि रुंसारि जानाय जिथुनिखि सुबुंफोरनि थाखाय बिसोर जा थो सोरगोआव मोज जाङै थाहैनो हायो बिनि थाख खाय आ दा बिदिब्ला नोंथांजों बे बान्द्रा आसारनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोरैनो गोजोननाय थाबाय। आ अब्ला बेखिनियावनो दोनथनोसै होननानै आं नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय।
औ जागोन दे दोनथनोसै होमबा।